मोनथाम
औ खोन आद दे नोंथां अ खुलुमबाय
औ आं नोंथांजों ओ रंजानाय फोरबोनि बागै एसे सावराय सानदों ओ नोंथाङा आंनो एसे टाइम होनो हागोन ना। औ ओ रंजानाय फोरबो होनोब्लाथ' जोङो ओ गोबां रोखोमनि दं जेरै ओ बैसागो फोरबो। मागो बेफोरो औ।
नोंथाङा होमब्ला अ अ ओ बैसागो आं नोंथांनो बैसागो बोथोरनि बैसागो रंजानाय फोरबोनि सोमोन्दैनो फोरमायना होनोसै नामा होमबा ओ बैसागो होनबाथाय ओ बे बर'फोरनि मोनसे रंजालि फोरबो आरो।
औ औ।
बे बे रंजालि फोरबोखौ बर'फोरा स्नि सान खुंनाय जायो आरो बे स्नि सानाव रंजा बाजायै खुंनाय जायो आरो। बे बे फोरबोआ बुंनो थाङोब्ला ओ खाति दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो
औ।
एसे ना-नांबोनाय जायो आरो बे काति दाननि जोब था फोरबो माबा जोबथा खालाराव ओ बर'फोरा गासैबो ओ मोसौफोरखौ ओ बायदिसिना फिथाइ हाबि जाबिफोरजों ओ फिथाइ बिलाइजों माला सुनानै ओ आरो सारायनि हांगारफोरजों सारायनि हांगार फोरजों हुख'नानै आरो जानाय थाव लगायनानै बेनिफ्राय थालिर गांखंनि मोनथाम खाजाबनानै मोसौनो
औ।
गोसोम गोसोम दाग होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बिदिनो गोदोथ' दो फोथारफोराव दैमाफोराव थुखैनो लाङोमोन मोसौखौ ओ दानि जुगावथ' बेफोरबायदि गैला नालाय न'आवनो थुखैनानै फोथाराव हगार हरनाय जायो आरो आरो बेबाय बिदिनो ओ बे फिथाइ हानायफोरखौ
औ।
फोथाराव फारसे लाना थांनानै एसे
औ।
मोसौनोबो सार होनानै न' फारसे लानानै फैफिनो आरो। न'फारसे लाना फैफिननानै बे फिथाइ सामथाइजों सुनाय मालाखौ
हम।
न' न' न' ओ मोसौ गलि आरो थाग्रा न' बाख्रि बायदिसिनाफोराव थेबनानै दोनफैनाय जायो आरो आरो बे फिथाइ सामथाइ हानानै दोननायफोरखौबो बारि बागान। बायदिसिनाफोराव सारना होफैनाय जायो आरो बे दिनखौ मोसौनि बैसागो होननानै खोनानाय ओ मोनदों आङो बिदि बुंनाय जायो। आरो बेनि उननिफ्राय बैसागोनि से खालार नांसिगोन बैसागोनि से खालारनाव बर'फोरा गासैबो ओ गासिबो नखर नखर ओ इसोरखौ फुजियो इसोर खो सिबियो आरो बे से खालाराव बैसागोनि से बे खालाराव बिदिनो सोर बा गोदान गोदान बाथौ दुमगोन गोदान गोदान ओ सिजौ दुमगोन। बेफोर बायदि दुमनानै इसोरखौ सिबियो आरो बे से खालार खालि ओ गथफोरा ओ गेदेरफोरखौ खुलुमनाय। ओ बैसो गोराफोरखौ खुलुमनाय आरो बैसोगोराफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बेफोर बायदि खौ जोङो नुनो मोनो आरो बे से खालार खालि ओ बेनि उननिफ्राय नै खालारनिफाय ओ बर'फोरा गासिबो ओ रंजा बाजा मोसानानै ओ दाब दाब गामिफोराव ओ मागिनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिनिफ्राय ओ स्नि खालारहालागै एफोरबायदि
उ
रंजानानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागो बोथोराव
औ
ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ मागो फोरबोनि रंजानायनि बागै एसे बुंना होनो हागोन नामा होमब्ला?
औ औ उ फार्स्टआवनो आङो बैसागोनि एसे बुंना होनोसै नामा?
दे दे बुं।
औ ओ बैसागो ओ फोरबोआव जोङो ओ ओ बिदिनो बर'नि जोङो ट्रेडिसनेल ओ दखना, गामसा, आरनाइ बेफोरखौ लानानै जों धल, खाम, सिफुं लानानै जोङो बिदिनो रंजायो आ रोना बिदिनो ओ जोङो न'खर न'खर ओ मागिनाय जायो। रंजानानै सोरनिफ्रायबा माइरं सोरनिफ्रायबा फैसा बेफोरखौ जोङो ओ मागिनाय जायो आरो ना
ओ
औ ओमफाय जोङो जौ बेफोरखौ लोंनोनो जोङो बै सागो दिनाव जोङो रंजानाय जायो।
माइब्राफोरनि फोरनि माइब्रा रोसिफोरनि माइब्रा माइरंनि रोसिफोरनि जौ बिदै लोंनाय जायो आरो ना बैसागो बोथोराव उ
ओमफाय जोङो बिदिनो ओ ओ नोंथाङा मानथिगौ जानांगौ बिदिनो मोसौ थुखैखालि जोङो ओ दिंखिया ना मा होनो बेखौबो जों जानाय जायोदां ना? औ औ दिंखियाव जों जानाय जायो।
औ
औ ओ बिदिनो मागो फोरबो होनोब्लाथ मागो फोरबोआव जोङो दा बायदिसिना रोखोमनि जोङो फिथा सावनानै जानाय जायो। जेरै ओ थावनि फिथा ओ बि दिनो ओ ओ लावख्रानि फि दा बेफोरखौ लावदुम फिथा एन्थाब जों बेफोरखौ जानाय जायो। जानाय जायो आरोना सावनानै। उम बेदर बिदिनो जोङो अमा बेदर बेफोरखौ जोङो उम मागो दिनाव जानानै जोङो रंजायो आरोना
उम मागो फोरबोआव
औ औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनाव बारा आइदिया गैया मागो फोर्बोर्नि बागै।
मागो फोर्बोआव ना ओ मागो फोर्बोआवबो बेखो मावगो मागो फोर्बोखौ ओ जोंनि बर' माहारियाल' ओ फालिया बिखौ ओ हासाफोरबो हासाफोरबो हारसा सुबुंफोराबो फालियो ओ हारसाल' नङा आरो गोबां सोरबा सो गोबां ओ मा फोराबो फालियो आरो गुबुन गुबुन हारिफोराबो सालियो औ। ओ बे फोर्बोआव ओ गोदो गोदाय बे फोर्बोनि ओ मागोनि
औ
ओ माबा ओ मागोनि से खालार ओ मोन मोनि सिगां से खालार मोनि सिगां बे बे खालिबो
औ
जि ओ ओ फोथारनि नारा नारा एबा जिगाबजों बानायनाय जिगाब नारा आरो जिगाब एबा आरो माबा औवा औवाफोरजों बानायनाय ओम नारा आरो जिगाबजों ओ नारा नोङाबा जिगाब लाबाय जेमफाय आरो औवाखो गायबाय गायनानै ओ भेलागुर लुनायखो जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बेफोबायदि भेलागुर लुनानै सावोमोन आरो मागोनि से खालार मोनि सिगां। बेखौ साव फुङाव लुना दोननानै ओ फुङावनो सावोमोन आरो। बेफोबायदि फुङावनो सावनानै
औ
फिथा बायदिसिना जोङो जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो फिथा बायदिसिनाफोरखौ जानानै दिनो न खर न'खरबो मागियो फिथाखौ बेनि न'खर बैनि न'खरबो मागिनानै जायो बेफोरबायदिमोन ओ आरो बिनि उनावबो मागोनि से खालारनिफ्राय इदिनो ओ गोबां सुबुंफोरानो ओ इसोर बे बे खालारावबो फुजिनाय जायोमोन आरो।
औ औ।
बे खालारावबो ओ सोरबा बाथौ गोदान दुमगोन सोरबा सिजौ गोदान दुमगोन बे मागोआवबो बेफोरबायदिखो नुनाय जायो आरो आङो।
औ औ।
दिनो माबानानै इसोरखो से खालाराव इदिनो सिबिनाय जायो।
औ
आरो बिनि अनगायैबो ओ रायजोफोराबो मोनसे मन्दिर थायो नालाय बे रायजोआ बो मागोखो मागो फोर्बोआव मोनसे फोर्बो फालियो बिदिनो माइनाव बरायनानै लाबनाय बेफोरबायदि
औ
माइनावफोरखो फुजा होनानै ओ फाख्रियाव सोना दोनफैनाय बेफोरबायदि फोरबो फुजा होयो आरो
औ औ
ओ आरो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बे बे समखालि बे फोरबोखालि गुबुन गुबुन जायगायाव फांसन बायदिसिनाबो खुंनायखौ नुनो मोनो आरो मागो फोरबोआव फांसन बायदिसिना खुङो मागो फोरबोखौ लोबबा लानानै बेफोरबायदि आरो मागो फोरबोआ
ओम मागो फोरबो होनोब्ला जोङो ओ गामि ओनसोलफोराव गोबां नुनो मोनो जे जोङो रायजोनि बिदि थानफोरावहाय जोङो पर्दा टिभि बेफोरबायदिखौ लाबदिंनै देखायफैनायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरोना सिगांनि दिनाव औ औ गामिनि बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्ला फैनानै जों सिगांनि दिनावहाय जोङो ओ ज नायोमोन आरोना बेफोर मागो फोरबो दिनाव दानि दिनाव जों बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौओ बांसिनानो खम नुनो मोनो आरोना
खम नुनो मोनो खम
औ औ दे होमबा नोंथांना जोंना समाबो जाबाय औ औ नोंथांजों फोरबोनि बागै सावरायनानैओ गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय
औ औ ओइ मा हाल्ला खालाम